औ खोनादों ना?
औ औ खोनादों।
औ। होमबा जोङो ओ फिन खोनसेबाव जोङो जे माखासे ओ हाग्रा बंग्राफोराव जोङो ओ बायदि रोखोमनि मैगंफोर जोङो नायगय नागिरनानै जायो। ओ बैफोर ओ मैगंफोरनि सायावनो जोङो एसे सावरायनोसै। जोङो बैफोर मे ओ मैगंफोरखौ जोङो माबायदि ओ बहा नायगिरनानै लायो? बा जोङो मा रोखोमै जोङो बेखौ लाबोनानै संना जायो? बेफोरनि बागैनो एसे सावरायनोसै। होमबा आं औ होमबा आं बेयावनो एसे ओ बेनि बागै फोरमायनानै होग्रोनसै।
उ उ।
जोंहा ओ बेबायदि हाग्रा बंग्रानिफ्राय नायगिरनानै मोननाय ओंख्रि होनोब्ला जोंहा गोबां ओ गोबां रोखोमनि जङ जोङो माने माने थाबैनो जोङो ख'जोबनो हानाया माने गोरलै नङा आरो गोबां रोखोमनि दङ। आरो बैफोर ओ हाग्रानि जों नायगिरनानै जानाय मैगंफोरा माने बांसिनानो मोनफा मोनफा गावबा गाव मुलियारि गुन थानायखौ जोङो नुनो मोनो। जोङो खायफा खायफा मैगंखौ जोङो एसे ओ माखासे लोमजा साजा बेफोरबायदि गगा मोननायफोर जायोब्ला जोङो ओ जायो ओ थिग बेबायदिनो जोङो हाग्रायाव ओ नायगिरनानै जानाय मैगंफोर होनोब्ला जोङो गिबियावनो ओ जेरै दिंखियाखौ जोङो मो-मोननो हायो।। लाफा सायख' मोनो, खेरा दाफिनिखौ जों मोनो। ओ बेनि उनाव जोङो ओ बैसागो समाव जोङो नायगिरनानै जानाय जेरै गोखा गोखै होननाय ओ बेवहाय जों बाहायो बांसिन बेखौ खुंखा ओ ओमफ्राय थाराय ओमफाय अ-अन्थाइ बाजाब ओ बिनि उनावहाय जोङो थास' ओ खिफि बेन्दों
औ औ।
लोगोसे जोङो ओ नोरसिं बिलाइ जों बेफोरखौ हाग्रायाव मोननो हायो ओ आरोबाव जों ओ बिदिनो आरोबाव माखासेफोर दंबावो जोङो बेै औवा मेवायखौबो जोङो बा बारि बा जों बबे हाग्राफ्राव जों मोनोबा जोङो न'आव न'नि औवा बारियावबो जोङो बेखौ मोननो हायो। थिग बेफोरबायदि मै गंखौ जोङो नायगिरनानै जायो। जेरै जोङो ओ मुलियारि होननानै बुङोब्ला जोङो बे खिफि बेन्दोंखौ जों मोननो हायो। जोङो ओ बिदिनो देहायारि माबा मोनसे एसे ओ जेंनाफोर फिसा बिला जों जायोब्ला बेखौ ओ लाबोनानै उम जोंखौ बेखौ देनानै बिनि बिदैखौ दिहुननानै जोङो ओ दाउसा फिसाफोर सिथारनानै बा जों नाफोरजों रदबनानै बेबायदिनो जोङो जायो। ओ थिग बेबायदिनो आरो ओ ओ उसुमै उसुमै एबा जोङो जारि होननानैसै बुङो। बे जारिखौबो जोङो ओ दाउसा फिसाफोरजों जुदि ओ जायोब्ला बै गगा मोननाय समाव बा एसे लोमजा साजो जानाय समाव जोङो बा गारामा खोलाबनाय जानाय बेफोरबायदि जानाय समाव जों जुदि आ दाउफोरजों बा आ बबेबा ओ नाफोरजों जोङो बांसिनै जोङो दाउखौ नुनो मोनो दा-दाउ फिसा गोरलैफोरजों जोङो आ जुदि
ओ बेखौ बानलु गोसा बा जोङो गलमरिस होनानै गोसायै जों जुदि जानानै होयोब्ला जोंनि गारामा एबा गगा मोननाया स्रां जायो बेबो मोनसे ओ मुलियारि बा मुलियारि गुन थानाय ओंख्रि। थिग बेबायदिनो जोङो आरो दुब्लियाव मोननो हायो। मान मुनि माना मुनिखौ जोङो मोननै ओ रोखोम मै मोननो हायो। मोनसे जादों गिदिर मोनसे जादों फिसा। बै फिसा मोनसेया जोंनाव ओ बांसिन जोंनि थाखाय खामानि होयो जोङो बेखौ गोथाङै देनानै जायोब्लाबो जोंनि बदिनि माखासे ओ जेंनाफोरा जों ओ गायो एबा जोङो ओ आराम मोनो होननानै जोङो मिथिनानै मोनो आरो बेबायदिनो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय जोङो बिनि ओ गोथां जानायनि अनगायैबो जों बेखौ ओ लाबोनानै ओ गोजायै बा आलुफोरजों एवनानै जानो हायो। बा जोङो ओ बेनि अनगायै जोङो बेदर फोरजोंबो ओ एवनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो। जोङो बेबायदि जानायखौ नुनो मोनो। अ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदि मैगंखौ जेनेबा हाग्राफोराव मोनोबा खाथि खालाफोराव मोनो नामा ओमफ्राय आरो मा मा रोखो रोखोमै जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ। ओ थारैनो ओ नोंगौ। जों माने बेबायदि मैगं जे हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगं नङा होमबा?
औ।
दा बे हाग्रा बंग्रायाव मोननाय मैगंखौ ओ गोदोनिफ्रायनो जाबोदों आरोना। दा जों गोदोनि सुबुंफोराहाय बेफोर मैगंखौ सिनायनो रोङामोनबा जाबोनो रोङामोनबा हयथ' आथिखालावबो जों जानो रोङाबो जानो हागौमोन। नङा होमबा? दा जों बेफोरखौ हाग्रासो होननानै जों नेवसि गारनोबो हागौमोन आरोना।
औ।
दा जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि सुबुं फोरानो जोंखौ गासिबो गासैबो बिथिङावनो माने जोंखौ फोरोंलांदों आरो ना। दा जों जे गोदोनि आबै आबौ मोनहानो फोरोंलांबाय दा बेखौ फोरोंनाय खौनो जोंबो सोंलोंनानै गा माखासे खामानिफोरखौ बि जानाय रोंनायानो होन बा माखासे गोबां खामानिफोरखौ जोङो रोंबाय आरोना। दा थिग बेबा दिनो जों बे जानाय ओ हाग्रानि मैगं थाइगं खांनानै जानाय होननानै बुङोबा जोंनि ओनसो लावबो ओ नोंथाङा जेरैबायदि होनलांदों बेबायदिनो ओ जे हाग्रानि मैगंफोरखौ खांनानै जायो आरो। दा जोंहा बे हाग्रानि मैगं होनबाथाय गासिबो जे हाग्रानि मैगं फोरा जोंना मुलि मुलि महरैनो जों बुंनांगोन मुलि होननानैनो जों बुंनांगोन आरो मानो होनबा बेफोर फोर हाग्रानि जि मैगं थाइगं बेयो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद माने ओ मुलाम्फा गोनां आरो नो मानो होनबा जोंखौ माने जोंनि देहाखौ गोबां हेफाजाब होयो आरोना जेनेबास जों बुंनो हायो जेरै जोङो ओ नोंथाङा बुंदोंमोन दहाय ओ जारि बिलाइफोर होनदोंना नोंथाङा दा जों ओ बेफोरखौ जोंनि ओनसोलाव आरैनो उसुमै होनो जायखौ ओ बि बिखौबोस बिखौ जोङो माने ओ जेब ब्ला गगा मोनो ओ गुजुयो बेबायदि जायो आरो ना बा लोमजास्रो मोन नाय लोमजाज्रोम मोननाय बेबायदियाव आरोना बे उसुमै बिलाइ आरो खानसिं सा बिलाइ बेबायदिनो आरो जोग्लावरि ओ बेफोरखौ माने ओ दाउसा फिसाफोरजोंहाय संनानै जायो आरोना। ओ बेखौ माने फुदुंनानैहाय बा बिदिनो थाव एसे होनानै माने ओ मोजाङै फुदुंनानै सं ख्रि फानलुफोर ओरैस जेरै बानलु बोरदोन बेफोरखौ होनानै माने संनानै जानाय जायो आरो
औ
दा ओ बिनि अनगायैबो जों बुंनो हायो मानिमुनि मानि मुनो होनदों नोंथाङा बेग खौबो ओ जों मिथिखायो जे बे मानि मुनिया जोंनि उदै साख्रेबनाय बा जोंनि एसे एनै उदै सानायफोरखौ माने मोजां खालामो होननानै मिथियो आरोना जोङो दा जों बेख खौबो ओ मानिमुनिखौहाय बेबायदि होननानै जोङो संनानै जायो आरो फ्राय बेखौ जों बांसिनै एवनानै जायो गोरानै एवनानै जायो उम ओ औ गोरानै एवनानै जानाय जायो आरो खायफाया माने बेखौहाय ओरैनो गोथाङैबो देग्लिनानैहाय फुं फोरावहाय उदै खालिफोराव लोङो आरो ना
औ
उम औ बेबायदिनो जों बुंनो हायो जेरै ओ जोङो निम बिलायखौबो होननो हायो बेयाव ओ औ दाथ' जों निम बिलाइखौ गावबागाव न'आवबो गायनानै लायो नङा होमबा बे निमबालायाबो जोंनि उदै सा सानायफोरावहाय जोंनि उदै सानायफोरखौ मोजां खालामो होननानै बा उदैखौ साफा खालामो होननानै जोङो निम बिलाइखौ जानाय जायो आरोना औ बे बेनि अनगायैबो ओरै नोरसिं ओरै सिब्रु ओ सिब्रुफोर खौबो जोङो जेनेबा बारि बागानफ्रावहाय नागिरनानै लायो आरो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो गोबां दङ जेरै मैथा सिख्ला होनो जायखौ जे सुगोनां मानलाग्रा बिखौबो जोङो माने
औ
नि खाङो आरो ना हाग्रानि मैथा बांगाल जे जो आ मोनसे मैथा बांगाल होनो ना बे माने हाग्रायाव बेबायदि मैथा बांगाल होननाय दंबावो आरोना बिलाइआ एसे फोरखौहाय बेयो बेखौबो जोङो हाग्रानिफ्रायनो खांनानै जायो आरो औ बेबायदिनो ओ जों जेरै खिफ फि बेन्दों होनदों नोंथाङा जों बेखौबो माने खांनानै जायो आरोना। औ बे खांनानै जानायखौ जोङो नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनोदि माने ओं बे गोखा गोखैखौहाय जेरैबायदि जों मुलि होननानै बुंदों नङा होमबा जोंहा बेजों मोनसे सोमोन्दो दङ जे जोङो बैसाग जेब्ला सौफैगोन बैसाग जागोन नङा होमबा बेनि सिगां जे जोंना सैत्र दाननि जोबथा खालार खालि जोंहा ओ हाग्रानिफ्राय माखासे बैफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौहाय खांनानै जानाय जायो आरोना। दा ओ बेखौ जोंहा होनो जे बै सैत्र दाननि जोब था सानखालि बे हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौहाय खांनानै जायोबा जोंनि मा खासे ओ बेमार आजार सानाय सुनायफोरा माने हामो बा बै दिनखालि जों बे हाग्रानि ओ गोखा गो खै मैगंफोरखौ खांनानै जायोबा जोंनि जे जानो लानाय माखासे बेराम आजार सिब फोरनिफ्राय जानाय बेफोरो माने गैया बा जोंनि बेरामखौ दानगारो होननानै बै हाग्रानि मैगं थाइगंफोरखौ जानाय जायो आरोना।
नंगौ नंगौ।
ओं खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ दा जोङो बेखौनो माने जोङो जोंनि देहानि थाखाय फाय बा जों माब्लाबा जोङो जानो लुुगैबानो मोनब्रबनाय बायदि जोङो खांनानै जायो आरो आरो खायफाया माने आ हाग्रायाव आथिखालथ' फ्राय माने हाग्राफोराबो बारा गैबांला नङा होमबा? सोरबा सोरबा माने गावबागाव गावबागाव माने न'आवनो बेफोरखौ गायनानैबो लायो आरोना। जेरै उसुमायफोरखौ जोग्लावरि जेरै नेरसिं बिलाइ मानिमुनि बेफोरखौ न'आवनो माने गायनानैबो लायो आरो। खायफाया माने जायगा बानायनानै जेरै निम बिलाइफोरखौ औ बेबायदिनो गोबां जोंना माने बेफोरखौ बर'फोराहाय संनानै जानो रोंदों आरोना।
नंगौ नंगौ।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ दा जोंनिया सावरायनायनि समाबो जाबाय अब्ला जोङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै ना?
औ जागोन दे नोंथां दे।
औ दे गोजोनथों अब्ला।
औ गोजोन्थों।